नोंथां।
औ खोनाबायना।
औ खोनाबाय
औ जों। ओ बे समाव जोङो औवानिफ्राय जों मा मा मोननो हायो बेनि सायाव सावराय होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ जोङो औवानिफ्राय बायदि मुवा जों बानायना लानाय जायो। ओ औवाया। मा मा बायदियै जोंनि हेफाजाब होयो बेनि सायाव जोङो। ओ एसे रायलायनि। होमबा सावरायनि जेरैहाय जोङो औवा होनबा जोङो औवाखौ। गोबां रोखोमनि मोननो हायो जेरैहाय जों आं मिथिनायावहाय। मोनथाम मोनब्रैसो औवा दं आरो जेरैहाय बुरखा औवा जाथिसे गोदोरसिन औवाखौनो जों बुरखा औवा होनना मिथियाहोमोना आरो जाथिसे बुङो जाथि औवा औ जाथि औवा एबा बेन्दा औवा होननाय बे जायगा लाना जायगा बुङो बेखौ आरो बिजलियावआ बे फिसा फिसाया ओ जेराव जों आवगोलहाय न' औ न' लुबा नाथाय बेखौ जोङो बे मुदा औ दा होनाय बै होनायावहाय माने थोरिनिसो नुयोमोन नालाय आवगलो आं बेबायदि दानि बायदि थिं बायदिसिना गैयि समाव थोरिनि बा नारानि न' लुनाय समावहाय बे फिसा फिसा औवाफोरखौ नांगौ जायोमोन आरो बे बुरखाऔवाखौबो जोङो खुन्था हिसाबै बाहायनायखौबो जों नुनो मोनोमोन आरो दाबो ओ गोबाङानो माने बेबायदि हानि न' लुनायावहाय बेरा होनायाव नांगौ जायो आरो औवा बखाखौ बेरा महरै बानायो आरो खुन्था महरैबो जोङो गायनानै जों न'खर फसंना लानो हायो आरो बिदिब्लाा औवाया जोंनि ओ जि जिउआव माने गोबां हेफाजाब होयो औवाजों जोङो बायदि औवानिफ्राय जों बन खालामनो मोननो हायो बन मोननो हायो जोङो आरो बन बानायनानै जोङो फाननानैबो फैसा खामायनो हायो बा रांखौ खामायनो हायो बेबायदिनो जोङो औवानिफ्राय गोबां ओ मुवाफोर बेसादफोर आइजेंफोर हेबनानै लानो हायो जेरै जेखाइ हेबनाय औ खबाइ हेबनाय औ बिदिनो सेन खखा दुख्लि खिरखा आरि सानद्रि जाला गासैखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानाया होमबा नोंथां जोङो औवानिफ्रायनो मोनजोबो नालाय औ नगौं बेबायदिनो औवाखौथ' जोङो दानि जुगावहाय बेफार फालांगिरि फोरखौ बेफार फालांगिरि महरावबो जोङो औवाखौ हरनाय नुसै माने गोजान गोजानाव जोंनिफ्राय औवाफोरखौ दाननानै गोजानाव बेख औ औ दैथायहरनायखौ जों नुनो मोनो माने जाउनाव बे औवानिफ्रायनो बायदिसिना लेखा बिलाइ बेफोरखौ दिहुननाय जायो होननानै जों खोनायो
औ नंगौ नोंथांं नंगौ
औ बिदिनो
औ औ आरो टाउन सहरफ्राव हजायनोखि ओ दानि जुगाव हमनानै ला पेनदल खानोबो माबा माबा मोनसे एसे अनुस्थान खुंबा बेफोरबायदि औ नंगौ नोंथां
ओं हाबायानो जा बा जायखि जाया मिथिं दावथिंयावनो जा औ बे समाव माने ओ औवाखौ नांगौ जायो। गोनांथिथार होननानै जोङो औवाया माने गोनां थिथार आरो जोंनि थाखाय। जों एंगारनो हाया औवाखौ बेबायदि। बेनो आरो औ। दानि जुगावहाय जोङो साल खुन्था बा हिसान खुन्थाफोरखौ मोननो थांला बा नुनो थांला। गोदोनि दिनावहाय आइजो माहारिया दानाय बे हिसान साल खुन्थाखौबो जोङो औवानिफ्रायनो जों बानायनायखौ नुनो मोनदों बा औवाजोंनो बानायखायोमोन आरो जोंहा औवा मेवाइ जि जायो जोङो औवा गोरलै बा गाजा बेरनाय बे जों ओंख्रिबो ओंख्रि महरावबो जोङो गोरलै समाव औवानिफ्रायनो मोन जायो, बेबायदिहाय आरो औ। उम।
गोबां गोबां खामानियाव होयो न'नि हमनानै बारि बागान दुमनोबो ओ खेथि बारि खालामनायाव गोबां हेफाजाब
नंगौ नोंथां।
औ।
बायदिसिना बिफां लाइफां गायनानै दोनोब्ला जोङो बोरमा मोसौनिफ्राय बारग'नो था खाय ओ बिफांफोरखौ दुमथेनो थाखाय जोङो औवानि खाथि जिर नानै ओम बेरा होनो हायो बा जों न'नि बाउन्दारि जिहेथु सोरगिदिं जोङो औवाजोंनो दुमथेना लानो हायो। आरो जोङो गाहायै बुंनो थांब्ला जोंनि जि बर'फोरनि ओ जों बाथौ जिहेतु सिजौ गुदियावबो जोङो बे औवाजोंनो हेबथारनांगौ जायो, नङा होमबा नोंथां? बाथौखौ जोङो औवाजोंनो हेबनांगौ जायो।
नंगौ नोंथां, आरो नोंथां आरो दानि गोदान मुगायाव ओ गोबाङानो गावनि न' बांखौ मोजाङै लुनो थाखाय फा क्कानि न' इथानि न' लुनायावबो जोङो ओ बेखौ हेफाजाब महरै नांगौ जायो नों
बाहायनायफोर औ औ जायखौ बुङो इंराजियाव कनस्ट्राक्सन बे कनस्ट्राक्सनखौ ओ औवाखौ औवाजोंनो बानायनाय जायो आरोना नोंथां?
नंगौ नंगौ औ। गोबां ओ गोबां ओ गो बां दाना दानि सहरफ्रावथ' सहरफ्रावथ' गोबांखौनो हमनानै ला नों गामियारियावसो मोनो नालाय औवाखौ सोहोराव मोननो थाङा, बिनि थाखाय औवाखौ गामियारिनिफ्राय ओ साप्लाइ बो लाङो। गोजान गोजानाव ओ बेलेग स्टेटफ्रावबो एक्सपर्ट खालामनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां?
औ औ।
दा नोंथाङा बुंलांबाय ओ लेखा बायदिसिना बाहायनाय बानायनाय बहि बायदि सिना बानायनाय बेथ' एकदम ओ जोंनि थाखाय बे स ओ जों सोलोंफुनाय सोलोंथाइ लागिरिफोरनि थाखाय बे बिराद गोनांथार नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
सोलोंथाइयावबो हेफाजाब होसे होनानै गावनि ओ जों जिउ खुंनायाव हेफाजाब होसे होनानै बेखौ सोलोंथाइयावबो जों
औ औ औ नंगौ। गौ नंगौ बेबायदिनो ओह जोङो औ बुंनो थाङोब्ला आवगोलनि समावहाय आबै आबौमोननि समावहाय उन्दुनाय बे बैसां दा जों दा जिबायदिहाय ल हानि बा दंफांनिफ्राय बानायनाय बिसिनाफोराव उन्दुयो नाथाय दोनि आबै आबौमोनाहाय औवाजों औ बैसां लुनानै बे बनाय दाहारखौबो औवाजोंनो हेबनानै आरो बैसांखौबो औवाजोंनो बानायनानैहाय बे बिसोरो औवायावनो मा खालामोमोन औवानि बैस-बेैसाङावनो उन्दुनायखौ जोङो खोनाबोदों। बा नुबोदों आरो ना नोंथां ओम बेबायदिनो औवाया जोंखो होयोब्ला ओं गोबां हेफाजाब होयो दा जोङो औवाखौ बायदि बायदि बायदि ओं खामानियाव बाहायनाय जायो जेरै जोंनि बर'नि दामजुफोर दा रिंगा दामजुफोर बेबायदि दामजुफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो। जेरै जोङो थरखा होनना बुङोब्ला बैसागुआव जि बाना बाहायो जोङो। दामनो थाखाय बे थरखाखौबो जोङो औवानिफ्रायनो मोना होमबा नोंथां? आरो जोङो जि सिफुं ओं जोंनि बर'नि दामजु बेखौबो सिफुंखौबो औवाजोंनो बानायो आरो बे लायग्रोद होननाय मोनसे दामजु दंना बेबो औबवाजोंनो जायो आरो गोबां दामग्राफोर ओ जेरैहाय गंगोना बेबायदिफोरखौबो ओ हौवाजोंनो बानायो ओ आरो बेबायदिनो गोबां ओ हिसान दानायाव बाहायनाय जेरै गनसा सामफेर बायदिसिना सान सोंनायाव नांगौ जानाय गसिबो मुवाफोरखौनो जोङो ओ औवानिफ्रायनो मोनो होननानै जोङो मोनथिबोदों आरो नुबोदों औवाजोंनो बानायनाय जायो जोंनि खनजोंनो जों रोखा नुनाय बेनिखायनो औवाया जोंनि जिउआव माने गोबां बिहोमा गोनां मोनसे ओ दं फांबाब बिफां होननानै बुंजागोन आरो बिनिखायनो आं सानो जि बे बबो हायोब्ला मान गावब गावनि एसे जि जाया दङ गाव थानाय बिथायावहाय गायोब्ला सहाय जागोन होननानै आं सानो आरो जे मालाबा नांगौखौ जाबायोब्लानो माबा मोनसे खामानियाव ओ नांब्रग्रौ जायोब्लानो जों जे ओ मोननो हानायनि आरो जोङो जि लामोना दान्दा जे होनना बुङो जोङो जोङो बे दान्दा औ जि लामनो थाखाय जोङो बे दान्दा औवाखौबो जोङो औवाखौनो जों दान्दा महरै ओ बानाया होमबा नोंथां जेराव जोङो जि गिसिखौ लामनानै फोराननो थाखाय बाहायनाय आरो बिदिनो नोंथाङाल' फैनोसै बुंदो
नंगौ दा ओ दा जायनाव दा गामियारिफोरनावबो गामियारिफोरनि न'खरावबो जायनाव जायनाव जि औवा बिथांमोना जोबोद खस्थ'यै सोलिनांगोन जायो नङा हा नोंथां गुबुननिफ्राय दानि जुगावथ' सोलायस' औ औ सोलाय सोल' बिथलनायथ' गैला गैला नालाय जुगा सोलायबो बाय औ दा रां होनानै रांजोंसो सोलायनायखौ नुनो मोनसै ना नोंथां?
औ औ आं दाथ' खोनानायाव औवा बुरखाखौ थसेयावनो माने जौसेनिबो बांसिन होननानै खोनानो मोनदों आरो बिदिब्ला नायदो जोङो औ जों बायदि औ गेजेर थाखोनि मानसिफोरा न' गंसे लुनांगौब्ला जोङो थरसे बुरखा औवा थरसेजोंसो जों लुनो हाया नालाय हबा जोंनो गोबां बुर खा औवा नांगौ जागोन होनोमबा जों बायनांगौ औ बायनांगौ ल'बा जोङो जौसे जौसे जसे बेसे रां होनानै जोङो बायनांगोन अब्ला जोङो गायनानै लानायब्ला जों आरो आंनि औ गोमो रांनि जोंहा राङा बासायलांगोन आरो माने बसिायलांगोन। जोंहा रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानो हागोन
दा गोबाङानो ओ फाकान आायदानि जुगाव आरो गोदान जुगाबो गोबां गेहखोनि आरो गाहायखोनि दङ।
सुबुंफोर औ सुबुंफोर दंबावो दासिमबो हाजिरा खामलानानै जानाय जों बर' सुबुंफोरा गोबाङनो जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाया दाबो दङ ओ जोंनि गामि ओनोल ओनसोलावहाय साबेसेआथो फाखान' गोनां दङ जायफोरा जब जोङो जा प्रफेसनेल खामानि जायफोरा साख्रि बाख्रि दं बिसोरहासो लुबाय। औ बिसोरसो लुबाय नाथाय बांसिनानो हाजिरा खामला बा ओ आबाद मावनानै जाग्रा गोबां खाल दङ जोंनि गामि ओनसोलावहाय बिसोरो गासैबो हानि न' बा औवाफोरजोंनो नुनानै दाबो दङ आरो नाथाय बे थोरि आरो नाराजों लुनाय न'खौसो जों एसे खम नुबाय दानिया गासैबो थिंखौनो बाहायो थेवब्लाबो जोंना औवाखौ जायो औथिं बाहायो उखुमाव नाथाय औवाखौ जोंनो नांथारगौ औवाया जोंनि थाखाय गोनांथिथार औवा नङाब्ला जोङो औवानि अनगायै जोङो न'खौ बानायनो हाया जों बेखौ मिथिथारबाय आरो जों थानो थाखाय जोंनि जा न' बेबायदिहाय आरो
नोंथांफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय औवाखौ खामानियाव बाहायो दा बा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां दे दे।